हेल' अ खोनादोंना नोंथां? अ खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथा। नोंथांनि कल हरनाय जाहोना मामोन नोंथां?
जोन फुंबिलि आंनिफ्राय हामलायनाय जासि
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि।
ओ जोंङो दायो दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नाम नों?
औ औ हागोन नोंथां।
हागोन हागोन ना? जों बर'फ्रा गोदो आरो दा। माबायदि दानाय लुनाय। दानाय लुनाय जायो बिनि सोमोन्दै स सावरायनो हागोन ना नोंथां? ओ दे बिदिबा जागायनोसैना नोंथां?
मदि होनोब्ला जोङो र गोदो गोदाय निफ्राय गाव गावनि आखाइ बेफोरखौ जों आथिखालाव गोबां नुलाबाबो जेनेबा सासे सानै मानसिफ्रा बिदिनो दायो। जोंनि दानाय लुनाया जोबोर खमायलांनो हमबाय गोदोनिख्रुइ मानोना आथिखाल जोंनि गामि गोब्राब जानानै फैबाय बेखायनो जोङो दानाय लुनायखौबो जोङो लाखिफिननांगोन जोंनि कालसार हारिमुखौ। जुदि लाखिफिनो। जोंबो फोजोबबावनो हागोन आथिखालाव बिदि उइभिं सेन्टार बारा नुनाय जाला। गोदो जेनेबा जों उन्दै समाव गोबां मानसियानो जि दानाय आथिखालावथ' खमायलांनो हमबाय दायो बुंनो थाङोब्ला। जोंनि ओनसोलाव मोनसेबो उइभिं सेन्टारानो गैला। गोदो जों उन्दै समाव जों गोबां जि जोम दानायखौ नुयोमोन गोबां गामिफोरनिफ्राय फैनानै। आरो बिदिनो बिथांमोननो जाय जि दाग्रा बिथांमोननो दरमा होनाय जायोमोन आरो दरमा सिस्टेम। दायोथ' जोंनि गाननाय जोमनाया मार्केटफोराव बुंनो थाङोब्ला जोबोद दिमान्ड दोङो। नाथाय जों मेचिनजों दानायखौसो बांसिन दिनै बर' आइजोफोरखौ बर' सेंग्राफोरखौ जोङो गाननायखौ नुयो दिनै। जोंनि आखाइ हारिमुवा खमायलांदों आरो।
बेखायनो जों बेखौ फोजोबनांगौब्ला नोंथाङा माबायदि खालामोब्ला जोङो जोंनि आखाइ हारिमु खौ जों लाखिफिननो हागोन जोंनि दानाय लुनायखौ जों बोरैहाय जों गावगायनो दानानै जेरै गानफिननो हागोन। गुबुननि जेनेबा साप्लाइ फैनाय जेरै बेंगलफोरनिफ्राय फैनाय जेरै कलकाताफोरनिफ्राय फैनायखौ जोङो गानालासेनो जों दिनै गाव गावनो बे जोंनि हालामावनो जों दिहुननानै जों बोरैहाय गाननो हागोन नोंथाङा बेनि एसे बुंफोरल' होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। जों बयबो बर' आइजोफोरा न' न'आव
औ
दानांगोन।
औ
ज' ज' जानानै अब्ला जों हागोन आरो।
उम अब्ला जोङो माबोरै खालामोब्ला जोङो हागोन जेनेबा बोरैहाय जेनेबा जोङो गामि ओनसोलाव जों। बोरैहाय? एवार्ड होगोन जेनेबा बै गामि ओनसोलनि मानसिफोरखौ बिसोरदि दिनै गुबुन हाबायावसो दिनै मुखुब नङा होमबा जेरै खामानि मावगोन बिसोरो सोरबा लेबार मावगोन सोरबा न'नि खामानि मावगोन अब्लाबो बिसोर जि दानायखौ मावला। अब्ला बोरैहाय खालामब्ला जों जागोन
जोङो मोनसे माने बिदि ट्रेनिं सेन्टार खुलिनानै। बयबो मोनसे मोनसे ओरैनो थानाय आइजोफोरा माने बेखारै थानाय आइजोफोरा ज' खालाम ज' जानानै। माने दाना दानो हागोन आरो
औ आरो नोंथाङा बोरै ओ नोंथाङा बोरै सानो जेनेबा गोदो नोंथांमोननि साइदआवहाय
नोंथांङा एस होननो हागोन ना? खोनादों ना नोंथाङा?
हेल' नोंथां।
अ गोदोहाय नोंसोरनि साइदावहाय ओ बोरैहाय जि-जोम फोर दायोमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
हागोन नोंथां। ओ गोदोहाय जोंनियाव
हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?